हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औै सावरायलायनि
औ नोंथां खेबसे बुंफिनलाय।
औ नोंथां दि जों बिदिब्ला दावबायनायनि सायाव इसे सावलायदिनि।
औ नोंथां जागोन दे सावरायजागोन।
औ जोंथ गुबैयै दावबायनाय होनना बुङोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो फोरमायो नङा ओमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा दावबायनाय होनना बुङोब्ला गुबैयै बायदिसिना जायगा मुंदांखा जायगा एबा जाय जायगायाव सुबुंफोरा थांफ्लेबाय थायो एबा जाय जारिमिनारि जाथायजों माबा सोमोन्दो दङ एबा जाय जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो एबा जोंनि ओ ओ आगोल आगुनिफ्राय सोलि बोबाय थानाय बायदिसिना नेमखा
औ नंगौ
औ नोंथाङा दासिमहाय माबे माबे जायगा दावबायहैदों एसे फोरमायनो हागोन ना
औ आंनि दावबायनायबा ओ जोंनि दा आं थोंजोङै बुंनो थाङो दाव दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' बिब्दिनो ओ मा मा दावबायग्राफोर जायगा दङ बा आं मा माखौ मोनथियो बेनि सोमोन्दै आं एसे से फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो जेरैहाय बि नो जोंहा जोंनि बर' सुबुंफोरनि जायगा होननानै बुंङो। दा जों जोंनि बडलेण्ड एरियाखौनो मिथियो नालाय बडलेण्ड हालामखौ बेयोथ' जोंहा गोबां उम खावसे बाहागोआ हायेनाव आरो खावसे बाहागोआहाय जोङो हाजो सेराव जाय जोंनि गुबुन मोनसे हादोर बा जोंहा बेखिनि जायगायानो सोनाब थिंजायबो गुबुन हादोरजों बा गुबुन रायजो जों थिंजायबो सिमा रानलायो बा जोंहा साहाथिं सिमा रानलायो आरो ना दा जोंहा बेबायदिनो जोंनि साखाथियाव गुबुन मोनसे रायजो होननानै बुङोब्ला जेलै जेरैहाय भुटान हादोर बेयावहाय जोङो जेरैहाय भिजा पास नो गुबुन हादराव थाङोब्ला बेबायदि नांलाया लासिनो जों बेयाव बेवहाय ओ सिनायथि जों बेजोंनो हाबहैनानै नायनानै फैनो हायो आरो ना नोंथां
औ औ औ औ
खोब समायना जोंनि फारनै फारथामसो ओ सो लामा दं आरो ना जोंहा बेयाव थांनाय बे सिराजों थांनानै जोङो ओ दावबाय नो हायो बिबदिनो जोंहा जोंनि जायगायावबो गोबां समायना समायना मिथिंगाजों नु थाय मिथिंगायारि नु थाय नुग्रा बेबायदि गोबां जायगा दङ आर ना बेवहाय जों दावबाय बायहैनो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि रलपारा होननानै बुङो बेवहायबो गोबां जिरि जिरि दै हिसाबोहैनाय बेनि सेर से जोंहा गोबां सुबुंफोरानो लावखार ओंखाम जाफैयो बा ओरैनो बेरायनो थाङो बेनिफ्राय जोंहा दङ जोंनि साखाथियावहाय दारागाव बा जेरै
औ
खि हाजो होननानै बु बेफोरो जोंहा भुटान हादोरजों सिमा रायज्लायनाय आरो बेयाव बेहायबो जोंहा ओ माबा जोंनि दैमा दैसा बोहैनाय बेवहायनो जोंहा गोजोन सुदेम दसे सम गावनि ओ मेंनाय गोसोखौ ओ रंजाखांहोनो हायो बा बेवहाय थांनानै जोंनि मिथिंगायारि समायना दो मिथिंगाजों गोरोबनानै गावखौ दसे सम गावनि जिउनि ओ दावहाफोरखौ बावसोमनानै बावगारसोमनानै जों बेयावहाय दसे सम गोजोनै थाहैनो हायो आरोना बेबायदिहाय जोंहा नुथाय दङ बेनि जोंहा ओ दा बुंनो थाङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला बिदि जोंहा जेरै हायुङारि अरनबारिफोर बेफोरावबो दावबायनो हायो। जोंहाबो अरनबारिफोर दङ बेफोराव दावबायनो हायो। हायो आरो बेनि अनगायै जोंहा जोंनि बर' सुबुंफोरनि बडलेण्ड रायजोनि अनगायैबो गुबुन जोंहा साखाथि फाखाथियावहाय जेरै जों शिलंफोरा गुबुन रायजो अरुणचल प्रदेश बा जोंहा बेफोराव जों थांनानैहाय सिक्किम दार्जिलिं बिदियाव थांनानै जों बेरायहैनो हायो आरो ना जेरावहाय जों मिथिंगायारि नुथाय नुयो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांनो जे जायखौ जोङो सुबुं गेदेमा सुबुंफोरनि ओ गोसोखांथि महरै जेराव जोंङो बायदिसिना बे जिउ जारिमिनि सोमोन्दै नुनो मोनो कलाषेथ्र होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जायगायाव जों थांनानै बायदिसिना गियान बुथुमनोबा बायदिसिना नुथाय नायनो हायो आरो। दा बिदिनो आं नोंथांनावबो सानो ओ बेबायदि ओ दावबायनायाव जोंहा ओ मा माबायदि गियान लानानै फैनो हायो बा जोङो आं गिबियावनो बुंनो सानो जों मिथिंगायारि समायना नि जायगायाव जों जुदि दावबायनो थाङोब्लाथाय बेयावहाय जों माबायदि गियान बुथुमना लाबोनो हायो रंजा खांहोनायनि अनगायैबो
थारैनो नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों जों बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि नुथाय एबा मिथिंगायारि जायगायाव थांनानै जों बायदिसिना जों गावनि ओ गियानखौ बारायनानै लाबोनो हायो एबा गियान मोनबोनो हायो जेरै बेबायदिहाय जों जोंबो सासे सासे सुबुं माहारिसो बिब्दियैनो जों मिथिंगाजों समायफ्लेनाय बायदिसिना दंफां लाइफां दाउसिन दाउला जेरैबायदि आहाय हाग्रा बंग्रायाव साफ्रोमबो गावबा गाव ओ माने उदाङै थालायो एबा गाव माबायदिहाय जों जोंनि बे बुहुमाव माबायदिहाय सुबुंनि अनगायैबो एबा मानसि माहारिनि अनगायैबो गुबुन जिब जुनारफोरा माबोरैहाय थांनानै थायो माबोरैहाय आलो गोजोनै थायो माबोरैहाय गावनि जिउखौ दालांङो एबा मा बोरैहाय गावनि जिउखौ माने बे बे बुहुमाव बोरै दालांदों बोरै थालांदों बोरै जिउ खुंलांदों बेफोरनि बागै लोगोसेनो जोंहा ओ जोंनि औ माबोरै गोनांथि दङ माबोरै जोंनि जिउआव बेफोरो दाउसिन दाउलाफोरा एबा जिब जुनारफोरा खहा खा बे बुहुमाव थानाया जों नि ओ माने मुलामियानफोरखौ लानो हाग हायो बा गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो लोगोसेनो मा जुनारा माबायदि मा आखुनि मा मा जानानै थांनानै थायो बोरै थांनानै थायो बेयो सुबुं माहारिनो मा मुलाम्फा होयो एबा मा खहा खालामो औ थिग बेफोरबायदिनो बायदिसिना जों गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो औ नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथाङा ओ आंखौ ओ‌ बे मिथिंगानि सायाव एसे सोंबाय आं एसे फोरमायबाय ओ लोगोसेनो नोंथाङा इसे जारिमिनारि जायगा जाय जोंहा गोबां मुंदांखा जारिमिनारि जायगा दङ जेरैबायदिहाय आसामाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा। दङ गवालपारायाव सुरज फाहार एबा खुरज फाहार होननानै बुङो जाय जायगायाव जोङो आगोल ओ जों खोनाबोनो मोननाय एबा जारिमिनाव लिरनानै थाबोनाय बायदिसिना जोंनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नुबोनो मोनो जारिमिनारि। जेरैबायदिहाय बेयाव ओ बयनिख्रुइ मुंदांखासिन नेरसोनानो जाहैबाय जोंहा शिब लिंग एबा जाय जोंहा शिब मोदाय एबा शिब गसाइनि। जोंहा लिंग होननानै बुङो जाय खौ जोङो हिन्दु धोरोमाव फालिनायखौ नुनो मोनबोयो। बै जायगायाव लायनो आगोल औ बै। सुरज फाहार एबा खुरज फाहाराव एबा बै हाजोआव लायनो आगोल ओ। जोंनि बे धोरोमनि बागै सोलोंथाइ होनाय एबा बौद्ध धोरोम एबा हिन्दु धोरोम जैन धोरोमनिबो सो लोंथाइ होग्रा मोनसे फराय सालि बायदि जों दारिमिनाव नुबोदों एबा खोनाबोदों बे सोलोंथाइ धोरोम लोगोसे नो बुद्ध धोरोमनि होननान गोसेनो बै अन्थाइफोरखौ दानख'नानै बेयाव बाय खा बानायनाय जा शिब लिंगनि जोंनि दैै मुंखौनो जों नुबोनो थाङोब्ला नुनो मोनो लोगोसे जोंहा बायदिसिना बेबायदिनो जारिनारि ओ मा होनो जारिमिनजों बायदिसिना जोंहा जायगाफोर
औ।
दा बे जायगानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा आङो बुंनो थाङोब्ला थ' ओ थोंजोङैनो जोंहा ओ जेरैहाय आं थोंजोङै बे खौनो बुंनो सान्दोंदि जोङो जेरैहाय जोङो हाय जोंनि सिखना जोहोलाव जा जों हायुङारि अरनबारि होननानै बुङो। बेनि सोमोन न्दै आं इसे बुंनो थाङो बेयावहाय जोंहा ओ अरनबारिब्लाबो जोंहा बेयावहाय मुङानो थाहैबाय सिखना जोहोलाव हायुङारि। अरनबारि नालाय बे सिखना जोहोलाव होननायानो जोंनि गोदोनि जोंनि बर' सुबुंनि ओ गेजेरावनो जोंहा सासे दावहारुमोन होननानै बुंनांगोन जोङो। बिथां खौ दा बे जायगाया बिथांनि मुङै खांदों आरोना। बे जायगायाव जोंहा मोनसे दैमा दङ' फिसा जाय बोहैलाङो बेयावहायनो जों दिनैनि मुगायाव बो जों जौसे बोसोर आगोलनि बा जोंनि थांखांनाय आगोल गोदो दोरोङारि समनि आबै आबौ आजौमोननि ओ गोमालांनाय बै सम समनिफ्रायनो बिथांनि मुङा दासिमबो थाबोदों। आरो बे जायगायावलायनो दासिम सिमबो दैमायावहाय जों बिथांखौ ओ बिथांखौ गुबुन सुथुरफोरा आलाय सिलाय बुनानै बुथारनानै बा सुनानै ओ थै आलाय सिलाय खालामदोंमोन बे दैसायाव लायनो बिथांनि थैयानो दाबो अन्थाइयाव नांनानै दङ' होन्नानै जों बै सिखना जोहोलाव हायुङारि ओ ओनसोलाव जे दैसा दङ' बा बेयावहाय जों नुनो मोननाय जायो होननानै खोनादों आरोना नोंथाङाबो एसे जे बेनि सोमोन्दै मिथियोब्ला फोरमायनानै होयो
नंगौ आं खौ गुबैयै बे सिखनायाव ओ जोहोलाव होन्नानै खोनानो मोनाखै एबा थांफेराखैबो बिनि बागै बांद्राय गुवारै बुंनो हानाय नङा आं दासान्दि इसेबां बेनि बारै मिथिनाय जायाखै एबा मिथिनो नाजानाय जायाखै आं औ आं गुबुन जायगानि बागै औ औ औ
औ जायगा होननानै बुङोब्ला
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा जारिमिनारि जायगा होननानै बुङोब्ला जोंहा नोगोर ओनसोलफोरावहाय जोंनि जोंनि दा जोंनि हादोरसानिनो जोंहा जाय थावनि गाहाय थावनि होननानै बुङोे जेरैहाय गुवाहाटि नोगोरमाफोरावहाय जों एक्टर फोरावहाय जोंनि गोदोनि गोमालांनाय जायफोर मुंदांखा सुबुं बा जोंनि थुनलाइयाव जोंनि ओ रायजोआव गोबां बिहोमा होलांनाय बिथांमोनखौहाय जोंहा बेयाव रोखा रोखा लिरनानै दोननाय बा बिथांमोननि मुसुखाखौ नुनो मोनो। बेबायदि जायगायावहाय थाङोब्ला माबायदि गियान आरजि ना लानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
नंगौ जों बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला जों मोनथिबोनो हायो जों सुबुं माहारिया गोदो माबोरैहाय संसार दाबोदोंमोन माबोरैहाय बुहुमाव थांनानै दंमोन माबायदिहाय गावनि मोनथायाइनि थाखाय गुबुनजों दावहा नांनो गोनां जायोमोन माबादि गावनि हारिनि थाखाय जिउ बावउलांनो गोनां जादोंमोन माबोरैहाय संसारखौ दाबोदों माबोरैहाय जोंनि रायजोखौ रैखा खालामबोदों माबोरैहाय सुबुं माहारिया थांनानै थाबोदों माबोरैहाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय दोरोङारि गासिबो जों बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला जों बायदिसिना जारिमिनारि जाथायफोरखौ एबा बायदिसिना जोंनि थांखांनाय समनि बाय दिसिना जाथाय एबा बायदिसिना बायदिसिना जामु बायदिसिना जोंनि आसार खान्थि बेफोरनि बागै जों गियानफोरखौ बुथु मनानै लानो हायो लोगोसेनो बेफोरनि गियानखौ बुथुमनानै जों जोंनि फैबाय थानाय समफोराव जों माबोरैहाय थांनानै थानांगौ एबा माबोरै थांनानै थागोन एबा जों फैबाय थानाय एबा दा जों बै दानि जुगाव सफैखो एबा दानि सुबुं माहारिया बोरै मोनफैखो आगोलनिफ्राय सोलायबोखो आगोल माबायदिमोन लोगोसे दा माबायदि बेफोरनि सायाव जों गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो लोगोसे जों बेफोरनिफ्राय जों जोंनि आगोल एबा फैबाय थानाय समफोराव जों गावनि थांनानै थानाय राहाखौ ओ माने फोसाबनानै लानो हायो लोगोसेनो नोंथां दिनै जोंनि सावरायलायनायखौ बे थनियावनो फोजोबनसै नामा औ दे दे बिदिब्लालाय